हा खोनादों नथा हेल'
औ थाबाय नोंथां खोनाबायना
मोजाङैनो खोनादों ना आंनि माथो औ खोनादों आङो
औ नोंनिखौ मोजाङैनो खोनादों आंनिखौ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथाङा
अ ओं खोनाबाय दे अब्ला जोङो दा आयदानि सायाव सावरायनो हासिगोन ना
औ सावरायनो हासिगोन
नोंथाङा दा मा आयदानि सायाव सावरायनो नायागिरदों माने
औ आंनि टपिकआथ' दै बानानि सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन जों नङा होमबा बि जिब्ला जागायजेनसै नामा नोंथां औ दै बानाखौथ' जों बयबो मिथियो नङा होमबा दै बानाया जोंनि थाखाय खायसे मुलाम्फाबो खालामो खहाबो खालामो नोंसि थिनि नोगोराव माने नोंसिनि जायगायावहाय माने दै बानाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों जोंनिथिंथ' जोबोद गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों मानो होननानै बुङोब्ला
अ
बिब्दिनो दैयाहाय माने गामिनिथिंसो मोखां लानो हमबाय बिदिनो लामा सामा खुरखाजोबबाय फरायसालियाव गथ'फोरा थांनो थाखाय लामा खुरखा जोबबाय जोबोद उसुबिदा जायो थांनो थाखाय लामा गैया आरो थां थारनांगौ जायोब्लाबो जोबोद गोजान गोजानजोंसो माने गिदिंनानै थांनांगौ गोनां जायो आरोना ओमफ्राय दै बानायाथ' जोंनि आबाद मावनाय बिदिनो माइ आबाद बायदिसिना आबादखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय खहा खालामजोबबाय जोंखौ बिब्दिनो बालाजोंहाय माने बुगथाबनानै गालांजोबबाय आरो ना बिब्दिनो जोङो माइ माइफोरखौ गायखांनायनि नि उनावहाय दै दैबानाफोरा माने फैयोब्लाथाय दैया गाज्रियैनो माबा गोहोम खालामना गोहोम खोख्लैनानै गालाङो बिब्दिनो जोंनि आबादखौ नस्थ' खालामनानै गालांजोबो आरोना नोंथांमोननि नोगोराव माबायदि जेनेबा दै दै बानाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों नोंथांमोननि नोगोराव एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा? मोजां खोनायासै नोंथां नोंनिखौ। नोंथांनिखौ मोजां खोनादिया। औ औ खोनाबाय।
मा
औ खोनाबाय।
दैबानाया मिथिंगायारि सोमजिनाय मोनसे जाथाय। दा दासान्दि जोंनि